हेल' नोंथां ।
औ नोंथां औ ।
औ नोंथाङा आंनि मथिखौ मोजाङैनो खोनादों ना ।
औ खोनादों नोंथां औ ।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नोंथां ।
आं नोंथां ओरैनो उदाङैनो दंथायोदा नोंथां ।
अ ।
औ ।
होमबा औ आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि बागैसो रायजलाय होनानै बा सावराय होननानै माने फन खालामनाय जादोंमोन। सावराय जागोन ना?
जागोन नोंथां औ।
औ होमबा आं नोंथांजों औवानि बागैसो माने एसे सावरायनानै माने कल खालामदोंमोन नोंथां। जेरै औ जेरै जों औवाजों बा जों औवाखौ जों मायाव बाहायनाय जायो। बा जों औवा जों मा मा माने बुु बनो ह बेनि बागै एसे सावराइगौमोन
अ हागोन नोंथां ओ जंना माने औवाया गोबां रोखोमनि दंना। जेरै औवा हाथाइ दं औवा बुरखा दं आरो औवा गुबै दं आरो मोनसेया जाबाय गराइ आथिं होननाय। माने गराइ आथिं औवाया माने गुदियाव गेददा गेददा जायो आरो
औ औ
होम
आरो औवा थेरि होननायबो दं खोमा ना?
औ दङ औवा हाथाइ दं औवा हाथाइया माने फिसा फिसा जायो बे
औ औ औ।
औ माने औवानि जि बाहायनाय होनदोंना नोंथाङा?
औ
उम हौवाजों माने जों गोबां माने जों सोलिनो थाखाय माने न'खराव सोलिनो थाखायबो जों गोबां मुवा आगजु माने बानायनाय जायो आरो जेरै जोंना माने माइरं जावनो थाखाय जि आगजु बाहायो माने जायखौ जों संग्राय होनो बेखौ माने जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औवाजों माने औवाखौ जोङो माने खाथि सैनानै आरो दाब्लां दाब्लां खाथिनानै बेखौ हेबनानै जों संग्राय बानो जायो। जाय जायजों जों माने माइरं माइ बिदिनो गोबां बुस्थु माने जावनो हायो आरो आरो जोंना आरो ओ सान्द्रि सानद्रिया जाबाय जोंना माने बिदिनो माइ सारिनाय मानाय बेफोराव बाहायनो हाबाय। ओ माइरं सालनो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो सान्दांगा सान्दांगाया जाहैबाय बांसिन आबादथिलियाव बाहायनाय जायो आं सानदांगायाबो माने सानद्रि बायदियानो ओमाय सानदांगाया माने गिदिर गिदिर
औ औ नाा नाफोरानो थाखाय
औ औ ना फरायनो थाखायबो सानदां गा बाहायबाय आरो आबाद फोथारावबो बिदिनो ओ सबायाइ सालनाय सिबिं सालनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो।
औ
ओ आरो जोंना माने गोदो गोदोनिफ्रायनो माने ना हमनानै जानाय जोंना बर'आव माने हुदा दं नालाय
औ नोंथां
ना हमनो थाखाय जोंना माने सेन बानायो खखा बानायो फल' बानायो बेफोरबायदिनो होननाय जायो आरो माने न'आव जिरायनो थाखाय जोंना माने मुरा जायखौ माने औवाजोंनो बानाय जायो बेखौबो
औ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो माने जोंना आथिखालावथ' माने जि औवा बेखौ माने बेलेगाव लाङै लाङै माने बांसिन लेखा बानायनाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो औवानिफ्राय जों लेखा बानायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा ओ माखासे हौवानि बाहायथिफोरखौ बुंनो हागोन नामा? मा मायाव बाहायबावो बेफोरनि अनगा औ
जे नोंथाङाबो गोबां औवानि माने बानायथि बा जों औवा हमायाव बाहायो बेखौ फोरमायनानै होबाय आंनो होनबा आं दा नोंथांनो आं मिथि जेनेबा बा आं नुबोनाय ओ‌ जेनेबा जों औवाखौ मायाव बाहायखौ खिन्थाना होनोसै फोरमायना होनोसै
औ
जेरै जोङो औवा जों आवगोल जों नुनो मोनोमोन जों औवाजों जेनेबा न' न'खौ नुनो मोनोमोन नङा होम्बा नोंथां न' बानायनायखौ न'जों थानो थाखाय बा जों माने जोंनि आवगोलो जोङो जोंहा न'आव बांसिनानो माने औवानिसो जायोमोन ना औवानि आरो औ ओमफ्राय बेनि सायाव दा जोंहाथ' माने बांसिनानो न'फोरा बिल्डिं बा एबा फाखानि जायो नङा होम्बा नोंथां खिन्थु जोङो बे बिल्डिंखौ बानायनो थाखायबो जोङो जांख्ला बानायनो थाखाय जों औवानिसो बाहायनाय जायो औवाखौ सो बाहायनाय जायो गाखोलांनो थाखाय नङा होम्बा आरो लोगोसे जोङो औवाजों जेनेबा दाथ' दैज्लां नङा होम्बा नोंथां दैज्लां थ' जोङो ना गुरनानै जायो नङा होमबा बेनि थाखाय जोङो जेनेबा ना गुरनो थाखाय ना ना गुरनो थाखाय जेखाइ आरो खबाइखौ बिराद बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो आरो जोङो औवाजों जोङो मेर्ला जेनबा बानायनाय जायो जेरै जोंहा औवा जों जोङो सिला सिबनो थाखायबो जों हासिब जों बायदि बाहायनाय जायो औ आरो लोगोसे जोङो औ औवाखौ जों आवगोलो जों नुनो मोनोमोन जेनेबा आवगोलो जों औवानि बिसिनाफोरबो बानायनाय जायोमोन नङा हो नोंथां आबै-आबौमोननियाव बायदिसिना बा जोंहा ओरै गस्ला-गस्लि दोनो बिदि आलमारि आरो लोगोसे जोङो औवानि जेनेबा सियेरबो नुनो मोनोमोन बा जोङो औवानि नि टेबोल बो नुनो मोनोमोन जेनेबा लेखा-सिखा दोननो थाखाय आरो लोगोसे जोङो औवा जों दा नुबोनाय जेनेबा दा नुबोनाय बायदिबा जेनेबा जोङो आङो जेनेबा जोंहानि न'फोराव नुबोनाय बायदि बारोना नोंथां जेनेबा जोंङ औवा जों ओरै जि लामनो थाखाय जों दान्दाबो बाहायनाय जायो आरो जोङो जेरै गोजौनि बुस्थु जेरै जोंहा गय बा फाथैखौ हानो थाखाय जों दान्दाखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो आरो ओ लोगोसे से जोङो जोंहा ओ मा खायफा-खायफा जोंहा फिथाइ माने मा ओरै ओंख्रि ओंख्रि होनगोन ना जेनेबा जेनेबा लाव जेनेबा लावफोर पानि लाव जाहैबाय जोंङो जेनेबा औवा इसोर मानबायनाय जायोना जोङो बेखौ ओ औ मानला जों औवाखौसो बाहायनाय जायो आरो औ आरो लोगो आं माने जोंङो औवाखौ ओ ओरै जोंहा नोंथांमोननि नोंथांहानि न'आवबो ओ अमा बा एबा मो फोर बा दाउफोर दं नङा होमबा
औ दाउ गग्रा बाय
औ औ बिनि थाखायनो जोंहा जेनेबा अमानि थाखाय जोंहा गन्द्रा अमा थानो थाखाय बा एबा जोंहा मोसौनि थाखाय गलि बा बोरमानि थाखाय गन्द्रा आरो जेनेबा जेरै दाउ आरो हांसोनि थाखाय थानो थाखाय जों गन्द्रा जोङो बेफोरखौबो जों औवाजोंसो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
जेरै जोंहा मोसौ आरो बोरमाखौ जोंहा खुन्थि होनो थाखाय खुन्थि जोङो जे दोहैनो थाखाय जोङो बेखौबो जोङो खुन्थिखौ जों औवाजोंसो बानायो नङा होम्बा ।
औ नं
औ। आरो जेरै आं बुंनो थाङो जोंहा माने नार्चारिफोर बा एबा जोङो बिबार मोनसे गायदों होमबा जों बेखौ जोथोन लानो थाखायबो जोङो औवाजोंसो दुमथेनानै दोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो जोंनि ननि सोरगिदिं जोङो माने ओरै जेंख्ला बायदि जोङो मा जों औवाजों इदि दुमथेनानै दोननाय जायो न'खौ बा अमा बा बेलेगनिफ्राय बोरमा बा एबा मोसौ हाबनो हायैनि थाखाय। जोङो सोरगिदिं जों न'खौ जोङो ओरै अवाजों दुमथेना दोननाय जायो। आरो जेनेबा जोङो औवानिफ्राय जों औवा मावाय होननाय मोनसे बुस्थुखौबो मोननाय जायो मिथिगौना नोंथां।
औ नोंगौ मिथिगौ नोंथां।
जोंहा औवा जोङो बेलेग बेलेग माने जों ओंख्रियावबो जाजायो। जेरै जोङो ओ नोंथाङा अमा मेवाय मोनजाफेरबायना नोंथां।
औ मोनजाबाय नोंथां औ।
जेरै जोंहा औवा मेवायखौ बेखौ जोङो बेलेग बेलेग ओंख्रिजों जाजायो जेरै औ मेवायजों अनला आमफाय दाउ आरो लोगोसे जोङो औवा मेवाय खौ जों ओरैनो जारिजों खारै होनानैबो जाजायो। आरो बेनि अनगा औवा मावायखौ जोङो आसारबो बानायनानै दोनजायो आरोना नोंथां। आसार माने जोङो बे जोङो फिसा फिसा माने नोंथाङा माबोरै जानो गोसो बिदिनो हानानै बा एबा ओ हाखांनानै भयामाव सोनानै दोननानै बेखौ नोंथाङा गोबाव समबो जाजायो आरो गोखै। आरो जेथिया गोखै जागोन होमबाना नोंथाङा बेखौ अमा बेदरफोरजोंबो ओंख्रि जाजासिगोन। आरोबा बा नाजोंबो ओंख्रि जासिगोन आरो बिदिनो।
ओम ओ नोंथाङा जे बे औवा मेव आइजों जारि होननानै बुंदों ना। खोनादों ना नोंथां।
ओ नोंथाङा जे औवा मेवाइखौ जे जारिजों संनानै जायो होनदोंना।
औ औ।
अ बेखौ बोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां मानो हाया जानो। जेरै जोङो औ औवा मेवायखौ जोङो जारिजों संनो थाखायबा बा नोंथाङा बेखौ खारैजोंबो संजागोन बा एसे थाव होनानैबो संजागोन आरो नोंथां औ जेरै नोंथाङा औवा थ संनो थाखाय औ औवानिफ्राय औवा मेवायखौ दानना लाबोदो। ओमफाय बिनि उनाव बेखौ साफा खालामदो ओमफाय सुनानै लादो गामला गि जेरावबा नोंथाङा मायाव माने हानो गोसो बेयाव हाजासिगोन आरो। ओमफायो जेने नोंथाङा बेखौ गुवार गुवार जोंनियावथ' माने आङो जोंनि ओनसोलाव माबायदि सङो बेखौ खिथानोसै। जेरै बेखौ नोंथाङा गांग्राब गांग्राब हादो। माने नोंथाङा माबायदि हानो गोसो बिदि हाजाबाय आरो ओमफायो बेनियाव नो नोंथाङा जारिखौबो खानानै लादो आरो नोंथां औ ओमफाय बिनि उनाव नोंथाङा जेरै ओ जोङो सारायखौ जानबाय आरो। सारायखौ जानायनि उनाव जोङो औवा मेवायखौ माने एसे माने इमानबो नोंथाङा थाव होनाङा आरो जेनेबा मिथिबायना नोंथां। एसे ओरैनो माने औवा एवनो थाखाय आरो एसे। एसे माने ओरैनो थाव होदो थाव होनानै उनाव नोंथाङा ओ जेथिया एवा माबाखौ एवबायना एवनानै बेयाव नोंथाङा ओरै सामब्राम गुफुर बानलु सानलुखौबो होखादों आरो नोंथाङा मिथिबायना
औ औ औ औ
नोंथाङा जारिखौबो माने जों जारि खाना दोनखोमोन नालाय बेखौबो सुनानै लानानै बेखौ जारिखौ जेथिया जों थावजों बे औवा माखौ एवगासिनोमोन ना बेयाव नोंथाङा ओरै माबखौो होदो आरो मा होनो बेखौ जारिखौ होदो आरो औ ओमफ्राय बेनि उनाव जेथिया जोङो माने एसे माने जोंहा मस्ला सस्लाया जोंहा मोनामसिगोन ना माने मोदोमसिगोन होमबा नोंथाङा दै होनो हासिगोन आरो बेयाव दै होनानै दै होखांनायनि उनाव जेनै बाइकखौ खोबाबनो माने ग्लब ग्लब होदो होदो आरो नोंथाङा औ ओमफ्राय जथिया मोनगोन माने बिदि नोंथाङा जागासिगोन आरो माने नोंथाङा बेयाव जालुकबो होनो हागोन आरो ना जालु जालुखौ जानुफ्रा मिथियोना औ औ बेखौबो होनो हागोन आरो जेनेबा आरो खारै होनोबा नोंथाङा खारैबो होजासिगोन आरो बेयाव औ औ बिदिनो आरो
होमबा नोंथाङा जों औवानि बायथिनि बागै गोबां सावरायबायना
औ औ
हम बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना औ औ गोजोननाय थाबाय दे फोरमायनायनि थाखाय
औ गोजोन्थों
औ दे औ दे